हेल'?
औ मा खालामदों नोंथाङा? औ खोनादों। मा खालामदों नोंथाङा? आचसा आचसा। ओ जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय।
ओम आथिखालाव मा ओंख्रि जानाय दिनैजाय मा ओंख्रि जानाय?
जोंहा दिनै अनलामोन।
अनला ना? आतसा बियोथ' जोंनिनो ओंख्रि जाहैबाय
औ।
अनलाजों मेवाइ दा बेहुत गोथाव जायो नामा दासान्दि
औ दा बोथोराव अनला मेवाइ गोथाव जायो आरो दाउ होदेरनो मोनबा गोथावसिन जायो आरो।
साबसिन जाबाय जाहैबाय आरोना बेथ' औ औ औ दा गरम माने दैज्लां जाहांनायनि बो थोर नालाय औवा मेवाइ ओंखारसै नालाय। दायोथ' मेवाइ जोंहा मैथाजों नाजोंसोमोन। ओं। दा बोथोरावथ' मेवाया ओंखारसोगारसै बाजारावबो।
औ बाजारावबो ओंखारो ओम।
जों बांसिन जोंनि मानसियानो जायो खोमा मेवाइखौ
ओ बेलेग हारियाबो जायो बरनि अनगायैबो बर' होमबाबो बर'फ्रा बांसिन जायो आरो
ओम ओम ओम आथिखालावथ सोरबा सोरबा जायफ्रा रोंनाय माने मा होनो बेखौ ओ ओ मा होनो आसारबो बानायलायो खोमा आथिखालाव
औ आसार बानायोदां माने खायसेया गोथाव मोनो आसारखौ जानो
औ औ औ औ मानि
ओम ओम माने अफ सिजोनाव जानो थाखाय मोजां जाबाय आरो आरो आसारा दोनथुमनानै दोननाय जाहैबाय आरो ओम ओम गोजां माने मेसें टाइमावहाय जानाय
ओम जेब्ला मानि बे मेवाया खम जालांगोन अब्ला जानो लुगैबानो मोनजानाय बायदि स्टर खामना दोनसिगोन आरो जमा
ओम ओम जोंनि बर'नि मोनसे से मोजां ओंख्रि जाथारबाय आरो
औ अनला मेवाइ दाउ होनबा माने मानसिफ्रा खुदै गलायसि
साबसिन जानाय जाहैबावबाय आरो अनला मेवाइ दाउबाथाय दा ओ जोङो मेवाइखौ मोनो मोननाया ओरैनो नाथाय खायसे जायगायाव मोननोबो थांला आरो
औ मेवाया बो औ औ-औवा गाससिबब्लाबोथ' जाजायाना? ना जाजायो जाजायादां माथो?
औ औवा बुरखा बुरखानिखौ बांसिन जायो नामा बुरखानिखौ बांसिन जायो जानांगौ बेबादि।
औवा गुबैनिया हा औवा गुबैनिया जाजाया ना?
आदसा आचसा अ नंगौ खोमा बेखौ औवा गुबैनिखौ बांसिन गोखा जायो होनो आरो औ औ
फेरानो
औवा गुबैनिखौ ना?
औ
आससा बांसिनानो बुरखानिखौसो जाखायो खोमा औवा बुरखानिखौ?
औ मानि मोनथाराबा जायो खोमा औवा गुबैनिखौबो।
हुम हुम हुम माने मोनसे मोजां माबा जाथारबाय आरो बियो। गोथावनो गोथाव ओंख्रि औ गोथाव ओंख्रि जाथा आरो ओरैनोथ' दस्राफ्राबो जासै खोमा दाना दस्रा हारियो जासै खोमा।
जायोदा औ।
औ बिदि माबाखौ आरो ओफ्राय बे जोंनि फुराना ट्रेडिसनेल जाथारबाय आरो जोंहालाय बेजों सोलिथारनाय जाहैबाय। बै माबाफ्राबो आथिखालाव दाम लासै लानायालाय मोनोना जेनेबा जोङो अफ सिजेनाव जानाय मा होनो बे आसार खालामनानै दोननायफ्रा बेफोरोथ' बिजिनेस जाहैबाय आरो मोनसे सोलिनो हानाय बेबादि गोथाव मोनसे माबा अफ सिजेनाव जाबा गोथावसिन मोनो मालाब्ला माब्लाबा। जों मालाबा जानाय नायबा आरो बिदि गोथावसिन
ओरैनोथ' नोंसोरथ' न हौवा सा मानसि जाहैबायना? अनला जों मेवायखौथ संनायखौ
बारा ओं मिथिया मिथिया बियो थाखाय माबायदि खालामनाय जायो। संनायफ्रा
ओरैनो मेवाइखौ जोङो दानना लायसिगोन बा ना ओमफफ्राय बिनि उनाव बे बेयाथ' मा मेवायाथ' थाखो। थाखो माबा दंना मा होनो बिख। खं दङ बेखौ बिखबखौ गारजोबनांगोन बिनि उनाव बिखौ माने। थानाल लासिगोन आरोना। मेवाइखौबो मानि उल। था हाबा मेवाया रायो होननानै बुङो माने गोरा। जायो नो आरो जानायाव बे।
खर'थिं ना माबाथिं हानांगौ।
औ खर' खर'थिं हाबो‌। सिगोन आरो ओरै बिजौ।
आस्सा आदसा बिजौथिं ह लांनांगौ आरो ना आचसा बि। बियो मा जोंनि फोथायनाया जाहैबाय। बे उल्था हायोबा औ औ औ उल्था हायोबा माने रायो आरो ना आदसा। थ' मिथिफेरामोन आङो दिनैसो मिथि
मिथियो ओ माने जोङो संबाय थाग्राखाय माने ओ माने गोरा जायो आरो माने जानायावहाय एसे गोरा मोनजायो मोनसे नेम जाबाय खोमा आरोना।
अ आदसा हुम हुम बे सोलिबोनाय गोदोनि। निफ्राय सोलिबोनाय मोनसे। नेम औ‌।
ओरैनो ओमफ्राय आरो बेखौ बेखौ अनलाजों सङोबा थ' नोङो अनलानि थाखायथ' माइरंखौ माने सोमग्रोनांगोन सोमग्रोनानै बेखौ दसे रुइनो आन्था माने बुरै जाबायदि देनो मोजां जायो थाबनो गेब्लेयो बिनि थाखाय सोमगोरो आरो बेदरफोर सङोबाथ' नों बेदर बेफोरखौ एवगोरना लासिगोन लोगोसे बे माबाखौ मा होनो औवा मेवाइखौ खारैजोंहाय एवग्रोरनांगौ आरो। होमबा ना मोजांसिन सिन जायो।
अ आदसा आदसा बेखौ एवनानै लाग्रोनांगौ जाहैयोना।
गदिनो एवग्रोनांगौ औ औ। होमबाना गुरै जासिगोन आरो नङाबा बेखौ ख्रेब- ख्रेब माने गोरा गोरा मोनजायो आरो औ मोजां जाया माने एसे खारैजों एवनानै लागोन खारैयाथ' बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायखाना बाहायबोखायो खारै नङाबा आरो बे अनलायाबो जानाय नङा आरो।
औ औ न'खर न'खर थाखायो बेथ' बर'फोरनाव औ औ औ न' न' थाखायो बे दा बिदि खालामनानै फोमोन एसे एवथ्रामखानानैनि बिनि उनावहाय
दै होसिगोन दै होनानै माने गोदौहोसिगोन आरोना। गोदौहानै दैखौ ओम ओम बेदरफोर होयोबा बेदरफोरखौबो होसननानै औ गोदौबासो मानि अनखौ होयो आरो गोदौआलासिनो अनखौ होयोबाथ' माने बे अनलाया रग' रग' जाजोबो आरो। माइरं फिथ'र फिथ'र जाजोबो बेदर बेदर बायदि मोजां गोदौ होनानैसो उम गोदौ होनानै माने माबानांगौ आरो। गोदौ होनानै लानानै अनलाखौ होनांगौ। उम औ खायसेया दै लगायना होयो खायसेया माने आखाइजों गुन्दैखौ सारना होयो आरो।
अ आत्सा अबे साबसिन जायो ओरैनो आखाइजों होनाय ओ गोरानै होनाया मोजां जायो ना दै लगायनानै होनाया साबसिन जायो?
मानि नोंनि मावनायनि सायाव जाहैबाय नों मोजां रोंखायोबाथ' आखाइजों होनायाबो मोजां जायो खायसेया होनो आरो बे दै लगायना होनाया माने साबस बांसिन माने दैजों मिलायखाबायना ओंखायनो गथा जानो सान्स थाला आरो। बिदि जायो।
खो खोनायाखैमोन मा होनदोंमोन?
माने गथा जाला आरो दैजों मिल मिलायखानाया खोनाबाय?
आत्सा। उम हम हम। दैबा ओ गथ था जानायनि चान्स थायोना।
सा ओ दै होआबा दैखौबो माने गुदुंखौ होबा हाथाय माने बे माबा जाजोबो गथा जाजोबो आरो गुसुखौ मिल ओ होनांगौ। अन गुन्दैयाव लगायनानै
अ गुसु गुसखौसो गलायनांगौ आस्सा सा अ उम उम।
गुदुंखौ होयोबा बे लाद्राखाजोबगोन। गथा जाजोबगोन आरो।
अ दा होमबालाइ
ओरैनोथ' अनला औ अनला ओंख्रिबाथ' ओरैनो अन माबायाव मा होनो अनलायाव जोङो खारैखौ लास्टआवसो होयो। नाथायबा बेवहाय मा होनो मेवायाव माने सिगाङावनो होखा खानाय जाबाय नालाय उनाव नांनाय नाङै नायनानै साखि नांनायनि उनावहाय मानि ना खैबा होबावसिगोन आरो। ओ ओरैनोथ' अनला सङोबा लासआवसो हो थायो
उम हम हम औ ओरैनो अ माने औवा मेवाइ होआबा औवा मेवाइ होआबा मोननोसै टाइमावसो होयो होनाय जायोना।
बेलेगजों सङोबा आरो उम।
ओमफ्राय ओरैनो मेवाइजों सङोबा सिगाङावनो होग्रनांगौ जायो। सिगांनिफ्रायनो होखानाङो आदसा -आदसा मेवायाव नांनाय खिनि होखानानै गोदौ होनानै आदबा हम-हम होनबा बेनि उनावहाय बि बिसिबां गोबावसो थानानै ओमफ्राय खांजानाय जायो बेयो?
बेयो दसेनो माने उन गन्दैखौ एरखांबानो दसे दोनबानो नोंनि बे गंगार दुन दिमा ना मा होनो बर' ' बाहायस गारोना दायो बेखौ दा बायदियावबो मोनोना बेखौबो होयो आरो गोथावसिन मोदोमो
मो ना मोदोमफ्रु मोदोम मो गोथावनो औ। अ -अ बेयो मोनसे आचसा -आचसा मोजां आरोना
औ बे बर'फोरनि मस्लानो आरो
हो-हो गंगार दुन्दियाखौ मस्ला जाहैबाय आरो आदसा- आदसा माने एखेबारे बे गायनाय रज' खायोना बेबो आथिखालाव। गंगार दुुनदियाखौबो मोनो खोमा ना फुलि औ फुलि अ आ आदचा- आदचा बे मोनसे माबा जाहैबाय आरो अम -अम - अम बेबो थाङो आरो ना। औ थारमाने बेखौ होयोबा साबसिन मोदोमनाय जाय ना।
औ अनलाखौथ' जोङो बेलेग -बेलेग मैगं फोरजोंबो जायो दा?
औ औ औ जायो। दा गंगार दुन्दिया होननानैबो साबसिन जानाय जाहैबाय आरो ना?
औ।
आदसा आसा
अनलायाथ' गुफुर गुफुरबो थायोना अनलाया था मोननै थायपनि थायो। अनला गुफुर अनला गुफुरखौ जों हाबायाव बाहायोना ना?
औ औ हाथासुनियाव बाहायोना बर'नि हाथासुनियाव औ औ नंगौ नंगौ नंगौ बेयो बर'नि मोनसे मोजां ओंख्रि जाबाय आरो ना।
औ।
आच्छा थिगैनो दं बिदिब्ला दे होमबालाय
ओ
दे औ बर'नि ओंख्रिखौ मिथिनाय जाबाय दिनैहाय। मोजांनो बर'नि अनला मेवाइ ओंख्रिखौ दे ओमबा। एगार' मिनिट कलियन्डेड